खोनादोंना नोंथाङा? औ। नोंथाङा मा खालामगासिनो
आङो दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां। नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन।
औ नोंथां ओ नोंखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथां कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों ओ बारिनि मैगं थाइगंनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन बियो जोबोद मोनसे गोनांथार आयदा।
औ नंगौ नोंथां औ। दे बिदिब्ला बारिनि मैगं थाइगंनि सोमोन्दै एसे नोंथांनिफ्राय मिथिना लाग्रोनि नामा नोंथाङा एसे सावरायनानै होदो।
औ नोंथां हागोन सावरायना होनो। ओ दा आथिखालाव जोंनि सुबुं माहारिया जेनाखि बारियाव आबाद मावनानै गोबां जिउ खांबोनायखौ नुनो मोनो नोंथां बे मोनसे आयदाया जोबोद मोजां बे आयदाया बेखौ स बिनि सायाव सावरायनाया दा जेनाखि जोंनि ओन सोलाव जेनाखि बारिनि आबाद जेरै आ बारिनि जेनाखि मैगं थाइगं बेफोरो मोनसे ओ मिथिंगायारि माबा जायो समाव बानायनाय जायो जेरै मोनसे बोथोर थायो नङा होमबाब नोंथां आबादफोराबो मम बारिनि माबाफोराबो मैगं थाइगंफोराबो जेरै मेसें बोथोरनि दैज्लां बोथोरनि गावबा गाव गावबा गाव मोनसे थायो आरो दा बेवहाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनोदिे जोङो जेनाखि गावनि बोथोरनि आबाद बेखौबो जोङो बोथोर गैयि समाव जो बानायनाय नुनो मोनसै मानो होनना बुङोब्ला दानि जेनाखि माबानि जुग बिगियाननि जुग। नंगौना नङा होबा नोंथां? टेक्न'लजिनि जुग दा बेखायनो जोङो बोथोरनि जेनाखि आबाद बेखौ जों गुबुन बोथोराव मोननो हायो आरो बिदि बानायो दा जोङो बोथोरनि आबाद जेरै मेसें बो मिसें बोथ थोराव जोङो जेनाखि मैगं थाइगं मोनो जों मेसें बोथोराव गोबां बां मोजां मोजां मैगं थाइगंखौ जों ओ बारियावहाय माबानो हायो।
औ नंगौ नोंथां
ओ जेरै जोङो मेसें बोथोराव जोङो बारियाव खुबैनाय जेनाखि मैगं थाइगं बेयो जाहैबाय लाफा नङा होमबा नोंथां? मिथियोना नोंथां लाफाखौ लाफा दुन्दिया आरो मुला आरो आलु आरो जों गोबां गोबां मेसें बोथोराव जोङो गोबां माबा मैगं थाइगं ओ बानायनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां हायो औ
गोबां गोथाव गोथावैबा माबाफोर ओ मिलौनाय मैगंफोरखौ जोङो बानायनानै जानो हायो मेसें बोथोराव। मानो होनना बुब्ला मेसें बोथोरानो मैगं थाइगं ओ जेनाखि बानायनाय बिनि मोनसे बोथोर गोबां मोननो हायो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
मेसें बोथोराव जोंनि जेनाखि मोननाय लाफा दुन्दिया आलु मुला आरो गोबां दङ आरो नोंथा आं मुंख'जोबनो हाला
औ नंगौ नोंथां
लावनो बेफोरखौनो गोबां ओ नुनो मोनो बिनि औ नोंथां दा नोंथांमोननिजोंहाय बे जायनाखि मैगं थाइगं मा बोथोराव मा-मा मैगं थायाव बानायनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे आंनि सिगाङाव फोरमायना होनो हागोन नामा नों
नों नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुं फोरानो माव ओ आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुंफोरा ओ आबाद मावो ओ उम बेबायदिनो जों ओ जों दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ दाथ' जोंनि ओ आ दा मोननाय दैज्लां बोथोराव मोननाय मे गं जेरै जिं खा लेस्रा लाव ओ बेबायदिनो खुमब्रा बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो मा दैज्लां बोथोराव मोननो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो बायदि बायदि मैगंफोरबो दोङो आं म मख'जोबनो आ हाला नोंथां बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव दा बे फोरबायदि मैगंफोरखौ मोनो आरोना नोंथां बेफोरबायदि मैगंफोरखौ मा जोंनि ओ ओं जोंनि न'फोरावबो जों गायना गायनानै लानो हायो बा बेफार फालांगिनि थाखाय नङाबाबो जोंनि न'आवनो जानो थाखाय एसे एनै जानो थाखाय जों बेफोरबायदि मैगंखौ गायना लानो हायो आरोना नोंथां
नंगौ नों
बायदिनो औ जोंनि ओनसो सोलावबो गोबां ओं सुबुं ओं सुबुंफोरखौनो नुनो मोन्दों आथिखालावथ' बिगियाननि जुग नालाय नोंथां गोबां ओ गोबां हाखौ जोङो सानसेयावनो जिबा थामजि बिगा हाखौ जोङो सानसेयावनो ट्रेक्टरजों एवनानै मा एवनानै गोबां रो खोम गोबां बुजा ओ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां बेबायदिनो औ बे बेबायदि आबाद मावनानै गोबां ओ उम बेफार फालांगि जानो जायखौ जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव फानहरनानै फाहामनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां उम हाथाय गलानि अनगायै जोङो गोबां गोजान गोजान जायगा फाननानै गावनि जिउखौ खुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां। आथिखाालाव आं। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुंफोरा जिउ खुंबोगासिनो जोंनि। ओ जों बेबायदिनो सुबुंफोरा जोंनि ओ न'आवनो गावबा गाव जानो थाखाय एसेबाबो जोङो मा बेफोर बायदि बोथोननि मैगंखौ गायना लानो गायना लायो आरो ना नोंथां। जानो थाखाय औ नोंगौ नो। थां ओ आथिखालाव। थ' गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि आथिखालाव गोबां उम जोङो मेगंफोर मेगंफोरखौ जोङो बोथोर नङियावबो जोङो खम समनि गेजेरावबो दिहुनना दहुननो हायो आरो। होनबा नोंथां औ नंगौ। ओ बेबायदिनो जोंनि। ओ जो बेबायदिनो मेगं थाइगंफोरखौबो जोङो मा ओ ओ बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि ओ ओ जाहाथे हासारफोर बाहायनानै जोङो मा ओ खम समनि गेजेरावनो दहुननायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ना नो। थां बेबायदिनो औ। बोथोर गैयैयावनो जोङो जोङो बोथोरनि बोथोर गैयियावनो जोङो ओ अ बोथोरावनो जोङो मा ओ बेबायदि मेगंफोर। खौ दहुननायखौ जों आथिखालाव नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां मानो होनब्ला आथिखालाव। आथिखालाव। गोबां। गोबां उम। गोबां जौगानाय नालाय नोंथां गोबां। गिेनारि जुग आरो आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां सोलों। थाइ गोनां जाजोब्बाय नालाय। ओ बिनिखायनो गोबां। गोबां मेगं थाइगंफोरखौबो जोंनि ओ सुबुंफोरा खम समनि गेजेरावनो गोबां दख। नानै दहननायखौ नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां। बेबायदिनो आथि। खालाव गोबां ओ सुबुंफोराबो खम समनि गेजेराव दहननाय दहननानै गोबां मुलिफोर बाहायनायजों लोगोसे जों जोंनि जि जों जोंनि ओ जों जोंनि देहायावबो। जोङो खैफोद। लाबोनो हमदों नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जोङो हाथा औ। हाथाय बाजाराव फाननाय मेगं थाइगंफोरखौ जों बायनानै लाबोनानै जोङो न'आव जाफायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो गोबां मुलि। फोर बाहाय मुलिफोर बाहाय बाहायनानै जोंनि जोंनि जि खौ खहा खहा खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नों। थां बेबायदिनो आ आथिखालाव। औ बेबायदिनो जोङो मा खम समनि गेजेरावनो मा बेफोरबायदि ओ गोबां मुलि होनाय मेगं थाइगंफोरखौ जानानै जों जोंनि जिउखौबो। ओ जिउखौबो मा जोबलांनाय। खौ जोङो आथिखालावबो नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां बे जोबोद मोजां माबाखौ रायखांदों नोङो नोंथां।
औ नोंथां बेबायदिनो ओ ओ गोदो गोदायथ' गोबां बेफोरबायदि मुलिफोर बाहायामोन नालाय नों थां गोदोनि सुबुंफोराबो बेफोर बेबायदि बेराम आजारबो जानानै ओ थाब थाबबो बेबायदि गाव गावनि जिउखौ ओ फोजो ओ जिउआ गोमा गोमायैखौ जों नुनो मोन दोंमोन आरो गोदो गोदाय बोथ' गोबां सुबुंफोरा औ बेबायदि मुलिफोर बाहायामोन नालाय नोंथां बेबायदिनो। गोबां गोबां सुबुंफोराबो बेफोरबायदि मैगं-थाइगंनिफ्राय जोङो ओ बारगयोमोन जाहाथे मुलिफोर बाहाया नालाय गोबां मोजां मोजां मैगं थाइगं जायखौ जों गोग्गो मैगं होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जो बेखौ जाननानै मा जेबो जेबो जायामोन आरोना नोंथां आथिखालावथ गोबां सुबुंफोरानो हाथाय बाजारफ्राय बायनाय मैगंफोरखौ जानानै गोबां खहा जा खहा जाबोगासि नो बेफोर ओ आथि औ नोंथां। बेबायदिनो जोङो मैगं थाइगंफोरखौ फाननानै गोबां जिउ खुंनो हायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। औ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ मेगं थाइगंफोर ओ फाननानै गाव गावनि जिउखौ खुंहोनायखौ मा एसे गुवारै फोरमायना होदो नोंथाङा।
नंगौ नोंथां हागोन ओ बे खोथाया थार नोंथां। जेरै जोंनि ओनसोलफोरावबो जोंनि गासैबो सुबुंफोरा आबाद मावनानै ओ न'खर खुंनाय एबा जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
दा गामि ओनसोलावहाय जेनाखि जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा आबाद मावो। गोबां बिबांनि जेनाखि जातनि आबाद मावो। बेफोरखौ ओ फाननानै हाथाय बाजारफोराव फाननानै रांखावरि आरजिनाय बेफोरो आथिखालाव गोबां दङ नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरो बेयो मोनसे जोबोद मोजां बेबो मोनसे फालांगि आरो नोंथां।
फालांगि औ नंगौ नोंथां औ।
बेखौ फाननानैनो सोरबा सुबुङा नखरफोराव जुदि रांखान्थिनि जेंना नुजाथिदोंबा एबा ओ गथ गथायखौ फोरोंनाय मानाय फरायसालि बा फरायसालिमायाव फोरोंनाय बेफोर माखासे मानो होनना बुङोब्ला बे बुहुमाव नोंथां गासैबो समान थाया रांखावरिनि बेलायाव सोरबा सोरबाया गोनां सोरबाया गैयि थायो बेनिखायनो गैयि सुबुंफोरा गाव गावनि गथ' ग थाय एबा न'खरनि रां रुफानि जेंना बेखौ सुस्रांनो थाखाय मैगं थाइगंनि आबाद खालामनानै बिथांमोना रांखौ आरजियो बे थारि सैथो नङा होमबा नोंथां औ बेनिफ्राय रांनि जेनाखि जेंना बेखौ जोङो बोस्रांनो हायो सुस्रांनो हायो मैगं थाइगं फाननानैबाबो
औ नंगौ नोंथां औ आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरा ओ-ओ आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरा गोबां जोंनि जे जोंनि बे हाथाइ बाजाराव फाननायनि अनगायैबो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा बेफार फा बेबायदिनो टाउन सोहोराव फाननानै गोबां बेफोरबायदि मैगं थाइगंफ्राखौ फाननानै जों गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां बेबायदिनो नंगौ नोंथां बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा आथिखालावथ' गारि मथरनि जेबो जेबो बेबायदिनो गैया नालाय नोंथाङा आथिखालाव गोबां गा गारि मथरबो गारि मथर आथिखालाव गोबां दंसै गोबां ओंखारबाय गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि गैयामोन आथिखालाव गोबां सुबिदा नालाय नों गोबां गोजान गोजान जायगायाव जोंनि बर' सुबुंफोरा मा बेफार औ बेफार फालांगि खालामनानै बेफोर बायदि मैगंफोरखौ जोङो टाउन सहराव फाननानै मा गोबां बेसेन गोसायाव फाननानै गोबां जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
नोंगौ नोंथां थारैनो नोंथांनि बुंनाया सैथो
औ नोंथां बिदि बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां नोंथांजों बेबायदि मैगं थाइगंनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय जेन नों नोंथांमोननि ओनसोलाव सोलिनाय बेफोरबायदि फालांगिनि बागै मिथिनो मोनबाय मैगं
औ नंगौ औ बिदिब्ला दोनथ' थ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां दे उननि समाव लोगो मोनफिनगोन